नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
बेलासिनि गोजान हामलायथिखौ नोंथांनि नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आं दा ओरैनोसो दंथयो।
नोंथांजों आं आबादजों सोमोन्दो थानाय आमथिसुवा आरो खाारथि गासा सावनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंमोन रायलायनो हागोनना नोंथां?
औ रायज्लायनो हागोन दे नोंथां।
उम आमथि सुवाया ओम आमथि सुवा फोरबोआव आरो जेबो रंजाथाइ खुंनाय जाया आरो ओ फोरबो सानखौल फालिनाय बेखौ नुनो मोनो हिन्दुफोर बायदिबा ओ हिन्दु फोरनि बायदिब्ला आरो आमथि सुवा सानखालि बुहुमखौ सुवा जानाय बा जि सुनाय जायो होननानै फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो आमथि सुवानि सान गेजेराव हा जावनाय बिफां लाइ बिफां दाननाय बिफाङाव गाखोनाय बाख्रियाव ओ बाख्रि गा जेनेबा गाखोनाय खामानिफोरखौ मावा आरो बाख्रियाव माइ हारनाय हाननाय बेफोर खामानिखौ आमथि सुवानि दिनाव मावनाय जाया आरो। आमथि सुवा फैनायनि सिगां बर'फोरा गोजौआव दैखांनानै दोननाय माइज्लिखौनो हायाव बोख्लायनानै दोनो आरो गोजौआव दैखांनानै दोनो ब्ला लायनो जोलैनि बेगरा ग'ला जायो बेखौ फोथायनाय बर'फोरनियाव दङ। आमथि सुवानि ओ बिफां-लाइफां ओ दानोब्ला आमथि सुवा खालि बिफां-लाइफां दानोब्ला बि फां एबा हाग्राया जाखांनो रोङा बेनिखायनो गोनां गैयि बा गोनां नङि हाग्रा बा बिफां-लाइफांफोरखौ बे सानाव एवस्रांनानै लायो आरो हाग्राफोर खौ माने थारमाने एवस्रांनायनि जाहोना जाहैबाय ओ आमथिसुवा खालि एव ब्ला हाग्राया थाब जाखांनो रोङा थाब खिलिनो रोङा बेखौ ओ फोथायनानै ओ आमथि सुवानि सानखालि बेखौ जयैनो उम गामि एरियायाव ओ ज' ओंखारलायनानै हाग्राफोरखौ एवस्राङो आरो आमथि सुवाखौ सान स्नि फालिनाय जायो बे स्नि सानाव बर'फोरा नखर नखर हाब लायनानै थाइजौ, खान्थाल फिथाइ सामथाइ ज' ज' जालायो आरो जोबथा सानखालि न' बां सिबग्रा हासिब हानि संग्रा दो दोखोल गारहर जोब नानै गोदानै उम गोदानै लाफिनो आरो। न' बां सि ओ लिस स्रांजोबो सि जोम सुस्रांजोबो बेबायदिनो बे फोरबो खौ फालिनानै बिदाय होयो आरो। खातिक बैसाग आरो मागो बैसागनि बागै ओ बर'फोर जन ओ जन साहित्य बिजाबाव सावरायनाय जादों आरो बेनि ओंखायनो बिजाबाव सावरायनानै ओ सावरायनो सानाखिसै आरो उम थाबायग्रा लामाया गुबुन गुबुन थां खिनि मानसिफोरजों सुंथाबथाय लाबोयो आरो ओ हाबा हुखाफोराबो न खरजोंनो नखर सोमोन्दो खायो आरो उम खाति गासा ओ आमथिसुवानि सोमोन्दै सावरायनाया आंना बेखिनिमोन ओ खाति गासानि सोमोन्दै आं एसे सावरायबावनो सानदों उम बर'फोरनि सुबुं फोरबोनि गेजेराव जेबो बेबो मोनसे आरो। उम बाराद्राय गाजा-गोमजायै खुंनाय जायाब्लाबो आबादजों लोब्बा थानाय बे फोरबो खौ बर'फ्रा खुंनो गारबोआखै आरो खाति गासा सावनाय बे फोरबोखौ ओम असमिया समाव समाजावबो खातिक बिहु एबा बं कङालि बिहु मुङै खुंनाय जायो आरो बे फोरबोखौ आसिन दाननि जोबथा साननि मोनाबिलियाव खुंनाय जायो। ओ बर'फ्रा बे फोरबोआव जानाय लोंनाय रंजा बाजा गैयालाबानो ओ जोबोद सयस्रयसस थायो आरो खुङो आरो। फोरबोखालि थरायफुनाय सोमखोर दुब्लिबारियाव ओ मोनाबिलि जानाय ओ लोगोसे जेवारि बाथि सावहैयो आरो। हानि बाथि एबा नङाब्ला थाइगिर खङाव थाव गुबै होनानै बाथिखौ सावो आरो। खोमसि मोनाबिलि समाव जेवारिनि रिथि रिथा जोंनायखौओ ओ समायना नुलायो आरो जोंनायजों दुब्लि बारि नि अनगायै बाथौ गुदि, बाख्रि गुदि, गलि, ओंखाम सं संग्रा न'फ्रावबो बाथि बा साखि सावनाया बेफोरखौ खालामनाय जायो आरो ओ।
अ
खातिख दान हाबजेननाय ओ आगोल मोनाबिलियाव अर सावनानै खुंनाय फोरबोखायनो बेयो फोरबोखौ बर'फ्रा खाथि गासा सावनाय होननानै बुंनाय जायो आरो ओ हाबा जायै एबा सिख्लाफ्रा जि दानायाव बाहायग्रा गनथिआ ओ बे गनथिखौ जिदानाव बाहायग्रा बे गनथिखौ लानानै दुब्लि बारियावो थाङो आरो गनथिखौ दुब्लियाव लानानै थाव गुबैजों मोजाङै हु फुगारो आरो बे गन्थिखौ थाव गुबैजों फुनो बेनि उनाव गनथिजों माइ बिदां फ्राव हुब्लिद गारो आरो हुब्लिद लाङो बेजों बर'फ्रा फोथायो ओ माइ बिदांफ्रा गनथि बादिनो गोलाव गोलाव आरो रुमबां रुमबां जाथों बेखौ फोथायनाय दं आरो ना आबादजों लोब्बा गोनां बे फोरबो खुंनायनि गोनांथि दङ। दैज्लाङाव जोबोद दुखु सहायना बिखानिआ थैखौ दै खालामना मावनाय आबादा जाहाथे फेलेंदा जाथों बेनि थाखायनो बे फोरबोखौओ खुंनाय जायो आरो बाथौआरि बर'फ्रा ओम गासा सावना बाथौ गुदियाव आर'ज गाबो। बे फोरबोखौ खुंनायनि गेजेरजों दुब्लिनिओ माइ आबादफ्रा हामा दाजाथों एम्फौ-एनलाफ्रा आबादजों ओ दा जाजाथों ओ आबादा गाहामै जाथों बेखौ हास्थायनाय जायो आरो दसेनि हाबा फारि लानानै बर' समाजाव बे सुबुं फोरबोखौ खुंब्रबनाय जायो आरो बेयो बे मोनाबिलि समाव खुंनाय जानायखायो बे मोनाबिलि समाव बे बयनिबो दुब्लि बारियावो रिथि-रिथा बे जोंनायजों आबादखौ जोबोद समायना नुयो आरो बे बाथि सावनायजों बाथिनि अरजों ओ जोबोद समायना आबाद फोथारखौ जोबोद समायना नुनो मोननायखौ जायो आरो बयनिबो दुब्लियाव खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ओ।
आं बे आबादजों सोमोन्दो थानायनि सोमोन्दै सावरायनाय आंना एसेनोसै। नोंथाङाबो माबाबो सावरायनोमोन नामा आंजोंओ
औ आंबो नोंथांजों बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोनना नोंथां ओ।
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
ओ औ बर'फोरा गुबैयै बैसागुआनो बर'फोरनि मोनसे गुबै फोरबो आरोना। बोसोरफ्रोमबो बे फोरबोखौ फालिबोबाय थायोओ गोदो-गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों दाबो फालिनायखौ नुयो। बैसागु फोरबोखौ गाहायै मोननैसो रोखोमै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। गिबियाव मोसौनि बैसागु आरो ओ मोसौनि बैसागु जोबनाय लोगो लोगो मानसिनि बैसागुखौ जागायनाय नुयो आरो मोसौनि बैसागु होननानै बुङोब्ला बर'फोरा सैथ्र दाननि संक्रान्तिनि सान संक्रान्तिनि सानखौनो मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो आरो सैथ्र दाननि जोबनायखालि मोसौनि बैसागुखौ खुंनाय जायो बे सानखालि बर' कचारी आरो असमि असमियाफोरा मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामो मोसौखौ दैमा एबा बिलोफ्राव लांनानै सिगां माइ जाग्रोनो होयो मो मा माफ्रोमबो मोसौनि गं आरो आसुगुराव थाव गुबै गोथां थाव गुबै एबा थाव गोथांखौ फुननानै होयो ओंखाम दोनि हांगारखौ थाव गुबै लगायनानै इन्दि दालाय एबा बेबाय दिनो औवा हासुंखौ हासुंजों मोसौनि गासैबो मोदोमाव फुथुखा फुथुखि दागो होयो आरो सानसे सि सिगांनो सुनानै लाखानाय लाव फान्थावनि माला खौ आखायाव लानानै मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिरुनानै दिगिलिथि बिफांजों बुज्राव बुज्राव थुखैनो लांनाय जायो दैमा दैसा फोराव आरो मोसौफोरखौ दिहुननायनि सिगां बिगोमाया माफा मा खुलुमग्रोयो मोसौफोरखौ मोसौखौ थुखैनो होलांनानै लामायाव लाव फान्थावनि माला सुखानानै लानायनिफ्राय लाव फान्थावनि साखा हानाय खौ साखा साखा हानानै लानायखौ दिहुननानै मोसौ फोरनि मोदोमाव खुबैयै खुबैयै खुगा मेथाइबो खनलाङो आरो बे मेथायानो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा खिथेर बिफा खिथेर नों सोर जागोन हालुवा गिदेर बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बारि खनायाव एम्बु बंगला बेबायदि जा गेदेर जांगिला बेबायदि खुगा मेथाइ दं आरो हाल एवनो मोजां मोसौ हालुवा गाइखेर मोनजानो आरो मोसौनि जोलैखौ एरहोनो मोसौ बिमा फिसिनायनि गोनां थिया गोदोनि समाजनि मानसिनिल' नङा दानि दिनावबो दानि दिनावबो फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो मोसौ थुखैनो गलिनिफ्राय दिहुनलांनायनि उनाव गोबोर खिखौ गारनानै गलिखौ फोसाबस्राङो गोजाम फागाखौ सोलायनानै गोदान फागा मोसौनो गानहोयो बैसागोनि अनगायै गुबुन दिनावबो मोसौखौ गलिनिफ्राय हुरुननानै गुमनानै लांनायनि उनाव फुं समावनो गलिनि गोबोरखिखौ गारनानै गलिखौ फोसाबो बेबायदि नङाब्लालायनो फोथार फोथाराव गुमनाय मोसौफोरा उदा उदै बुङा गोबोरखिखौ जुदि गलियावनो दोनबाय थायोब्ला गारहैयाब्ला मोसौआ उ दै बुंआ होननानै बर'फोरा फोथायो आरो' बर कसारि फोरा मोसौखौ लोखि साननानै मानियो जायखि जाया मोसौ मोसौनि अनजिमाया बाङो बिनि न'आव लोखि लोखिया साफिया आरो न'खर दोहोनि आरो गोजोन जायो होननानै फोथायनाय जायो। मोसौ गैजायै न'खरखौ दुखु दुखुथिया आरो खाफाल गैजायै होननानै साननाय जायो आरो।
आबादथिलिनि हाबा हुखायाव मोसौनिफ्राय मदद मोननायनि अनगायैबो मोसौ खि एबा गोबोर गोबोरखौ माहारियारि फोरबो आरो सम सम बोथोर थांखौ दै दैजों लगायनानै न' बां लिरस्रां ओ स्रां खालामनानै गावखौ आरो न'खरखौ फोथारनायाव मदद खालामो आरो मोसौनि गोबोरखिया हासार जानायजों लोगोसे बिनि अनगायैबो जोङो मानसिनि बिनि मोसौनि बैसागु जोबखांनाय लोगो लोगो मानसि नि बैसागोखौ फालिनाय जायो बैसाग दाननि से अक्ट'निफ्राय आरो गोदान बोसोरनि गिबि सानखालि फुङाव गुदि दोहोरोमारि बर'फोरा संग्रा खावग्रा हानि दोफोरखौ गारहरो जायगा लानानै मोसौ थुखैनाय सान खालिबो गारहरो न'खरनि मानसिफोरा गोथार जानानै न' बां लिस जांनानै सिथ्लानि बाथौसालियाव न'खर मोदाय बाथौ बोराइ महाराज जा आरो आइ ओम खामायखानो फुजा होनायखौ नुनो मोननाय जा जायो। फुजानि मन्त्र आरो बोलि बावउनायफोरा न' गोदान लुनायाव फुजा होनाय बायदिनो जायो आरो बोराइ बाथौ महा राजाखौ फुजा होखांनायनि उनाव, बे सिथ्लानिनो खोलाथिं न'नि थैना थांनाय आजै आजौनि थाखाय फुजा होनाय जायो बेखौ बिमा बिफानि बोस सोरारि सारादु होननानै बुंनाय जायो आरो। ओम फुजायाव गोथैफोरखौ आसन होनो थाखाय थालिर बिलाइ बनाय आरो बेयाव जरानै गय फाथ गोथै होनाय जायो गोथैफोरखौ जौ बिदै दाउ बेदर। एवनाय फिथा बायदि बायदि बाउनायनि अनगायैबो गोथैफोरा गोदो गोथां समाव मा मुवाखौ जानो मोजां मोनो बेफोरखौ बावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि बर' समाजाव। फुजाया जोबखांनायनि उनाव बर'ब बर'फोरा गावजों गाव उन्दैया गेदेरखौ सनमान होयो आरो मान लायो आरो गेदेरा उन्दैनो सनमान सनमानखौ